खोनादोंना नोंथां
अ दे खोनादों दे दे दे दे नमस्कार
औ माबोरै दं नोंथां
बर्थ'मान थिगानो दोङो
औ आंबो मोजाङानो नोंथां नोंथांजों दा बोथोरा मोजाङानो नोंथां
अ दे
औ नोंथां जों दा मोसौनि सोमोन्दै सावरायनो सान्दों सावरायजागोन ना नोंथां
दे हागोन दे हागोन दे
औ नोंथां ओ मोसौ होनब्लाथ' जों मिथिखायोना मोसौखौ गासैबो सिनायजोबखायो
उम उम सिनायो
औ मोसौआ मासे गांसो जाग्रा न'नि जुनाद आरो ना मोसौआ बयनिबो न'खर न'खर थायोना बांसिनानो मोसौखौ जों नुनो मोननाय जायो।
उम उम उम
बयनिबो नखर नखर
उम
उम मोसौआ जोंनि थाखाय गोनांथारना ओ मानोना मो सौआ बायदिसिना खामानिफोराव हेफाजाब होनाय जायो आरो ओ जेरै मोसौ हालुवाजों जोङो हाल एवनानै माइ गायनाय जायो। आरो मोसौ गायनिफ्रायबो जों गाइखेर मोननाय जायो जेरै मोसौ फिसा जायोबा नाथाय जों गाइखेर मोननाय जायोना आरो गाइखेर मोनबा जों बिदो साहाबो लोंनाय जायो फुङाव जों साहा लोंबा देहाखौ मोजां मोनो।
आरो बिदिनो बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होनाय जायो आरो मोसौआ जोंनि थाखाय गोनां थार आरो मो मोसौनि गोबोरखियाबो जोंनि थाखाय मोजां आरो मोसौनि खिया हासार जायो। आरो मैगं थाइगंफोराव होबा मैगं थाइगंफोरा बे मोसौनि हा सार होनायजोंनो मोजां जायो आरो आरो उम आरो जोङो ओ गोदो गोदाय मोसौजों नांगोल लानानै हालेवनायखौ जों नुयोमोन ओ आरो दानि जुगाव जोङो मोसौजों हालेवनायखौ बारा नुनो मोनला आरोना नोंथां
उम उम
ओ गोदो गोदाय जों बांसिनानो ओ मोसौ हालुवाजों लाना नांगोल लानानै हालेवनाय जायोमोन आरो ओ दानि जुगाव बांसिन ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ जों नुयो आरो
उम
ओ ट्रेक्टरजों हालेवबा आरो माइफोराबो गायनाया बारा मोजां जाया माने हाफोरा बारा गुरै जाया होननानै खोनायो।
नंगौ नंगौ नंगौ
औ मोसौजों हालेवबा बांसिन मोजां जायो होननानै खोनायो आरो जोङो मिथियोबो आरो हाफोरा गुरै जायो माइफोराबो मोजां जायो बे नांगोलजों एवनानै गायनाया
उम
आरो बर'आ मोसौखौ माइनाव महरै ओ इदिनो सानबोदों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो
ओ
मोसौ आरो मोसौ नङाब्लाथ' जों हालेवनानै जानो राहा गैया नाथाय दानि जुगाव बांसिन ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय जायो
उम उम
औ आरो जों मोसौखौ बैसागुआव जोङो थुखैनाय जायो आरो
उम उम उम
गुवाव दैमा दैसायाव थुखैना ओ दैमा दैसायाव थुखैहैनाय जायो
उम
मोसौखौ फार्स्टावनो थुखैग्रोना लायो दैमा दैमा दैसायाव लांनानै थुखैनाय जायो बि दिनो बायदिसिना ओ फान्थाव बिदिनो मायबा माइलाव बिदि पानिलााव इदि होनानै ओ थाराय बिदि होननानै जों मोसौखौ थुखैयो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोंथां
औ दे हागोन दे फंनैसो हागोन आंहाबो इमान बेबायदि माने बारा गोथौहै माने बुजिनाय बेबायदि अबिगथा गैया
औ नोंथां
जोंनिथिंबो गोबाङानो बेबायदि मोसौ फिसियो फिसिनायालाय जेनेबा मा होनो मोसौआबो बुहुद रोखोमनि ब्रिड दोङोना दोंना गैया नंगौना
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंनिथिं माने जार्सि ब्रिदनिखौ बांसिन फियो
औ
आरो गोबाङानो बुंनो थाङोब्ला मोसौ फिनानोनो फिसिनानैनो माखासेया न'खर सालायदों जोंनिथिं
औ
आरो बेबायदिनो गोबां खामायावनो सहाय होयो मोसौआ जेनेबा मा होनो हालि एवनायाव बेबायदिनो मा होनो गामि खना खनलायावथ' दासिमबो मा होनो ट्रेक्टरफोरनि बेबायदि एभेलेबोेल गैया बिसोरथ' गोबां बेबायदि खस्थ' खालामनानै दं बेबायदिनो माइ फोरखो आबादफोरफोरखौ मा होनो दाबो गामि खना खनलायाव हिल्स एरियाफोराव बांसिन दाबो माने मोसौजों एवनायखौ जों नुनो मोनो
आरो मोसौदोंनो बिथांमोना गाव गावसिनि न'खर गावगायस दिनै गथ' गथाय गासैनि बेबायदि जानायनि आदार खौ माने मोसौजोंनो माने बिसोरो मावनानै माने बुथुमनानै लायो
औ नंगौ नोंथां
आरो जुदि हायोबा मोसौ खो गोबां बेबायदि गैजो फिसिनानै जोङो बोसोराव मा होनो बिनि गोबोरखिखौबो जोङो फाननो हायो जेनेबा दा ट्रेक्टरसेयाव टिनि हाजार पसिस्स' बेबायदि
औ
मोसौखौ फिसिनानैथ' आबादखौथ' मावनानै जोङो मुलाम्फा मोननो हाखायो आरो बिनि खिनायनिफ्रायबो गोबोरखिखौबो जोङो फाननानै माने मुलाम्फाखो मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां
आरो बेबायदिनो जायफोरा जारसि मोसौ फिसियो बिसोरो सानसेयावनो मासे मोसौखौ खननै सेरनानै खनसे सेरनायाव बिसोरो फुङाव खनसे सेरो आरो बेलासे खनसे सेरो खनसे सेरगासेयाव बिसोरो माने दुइ लिटार तिन लिटार बेबायदि गाइखेर मोनो
औ नोंथां
आरो बुंनो थांङोबा जोंङो गावावनि मेगनजोंनो नुबोदों मोनसे न'खराव बेबायदि माब्रै माने जार्सि गायदों मोन
औ
बेबायदिनो
मासे जारसिगाया पास लिटार होयो आराय लिटार आराय लिटार हो सेरगासेयाव
अ
बेबायदिनो माने माब्रैयाव माने गासै बिसोरो बिस लिटार बेबायदि गाइखेर दिहुनोमोन
औ नोंथां
बिस लिटार गाइखेर फानोमोन आरो हटेलाव कन्टेक्ट लाखायो अब्ला बिसोरो माने
औ
थि थाखा लिटार होयोमोन हलसेलाव
अ
बेनिफ्राय बिसोरो बिस लिटाराव बार'स' थाखा मोनोन बिसोरो
औ
सानसेयाव बार'स' थाखा होयोबा होमबा मासाव माने बिसोरो त्रिस हाजार पयथ्रिस हाजार बेबायदि थाखा खामायोम जारसि मोसौजों
औ नंगौ
अब्ला बुंनो थाङोबा जोङो नुनो मोनो जे कम्पानियाव मावबाबो जोङो दायो त्रिस हाजार बिस हाजार बेबायदि मोननो थाखाय मस्थ' गोब्राबथार
औ
आरो सानसेयाव हाजिरा मावग्रा मानसिया सानसेयाव जेनेबा पासस'है मोनबाबो थ्रिस दिनाव पन्द्र' हाजारल' जायो
औ नंगौ
नाथाय मोसौ फिसिनानैनो बिनि गाइखेर फाननानै न'आव लोंसे लोंनानैबो मासाव बेबायदि त्रिस हाजार पयथ्रिस हाजार बेबायदि माने मोसौ फिनायनिफ्राय माने थाखा बेबायदि माने आर्जिनो हायो आरो आरो बेबायदिनो गोबाङानो मा होनो मोसौ फिसिनानैनो बेबायदि जौगालांनाय फोरबो दोङो
औ नगौ नोंथां
आरो मोसौआ मोसौखौ जोङो माने बेबायदि फिनायाव माने गोबां बेबायदि थाखा बाहायग्रोनो गोनांबो जाया मानो होनबा बेखौ खानो गोनां जायो नायनो गोनांल' जायो इनिफ्राय आरो बोथोराव बेबायदि आं मा होनो समाव गांसोफोरा गैयि जालाङो माइ एरि गायबा अब्ला बै समाव बिसोरनो हाना होनांगौ बेसबांखिनिखौल' मानसिया खस्थ' खालामनो हानांगौ आरो मोसौनि थाखाय
औ
मानसिनि खस्थ' खालामनानैख्रुइ बांसिन बेबायदि मोसौआ माने मानसिनो मुलाम्फा हो फिनायखौ माने गाव गावनि मेगनजोंनो नुबोदों आरो
औ नंगौ नोंथां
आहा इमान बेबायदि अबिगथाबो गैया बारा गोथौहै आरो बुजिनो जिखौ आङो मेगनजों नुबोबाय दा बेखौनो आं नोंथांजों सावरायबाय आरो नो नोंथांदों बेबायदि सावरायनो मोननानै हामबाय होनदों आरो नोंनिफ्रायबो माखासे बेबायदि मोसौनि बागै गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाबाय आरो बेखायनो नों हामबाय होनदों नोंसोरनिथिं मोसौ फिसियोना फिसिया
जोंनिथिं फिसियो नोंथां
ए
औ नोंथां मोननिजोंलाय
फिसियो जोंनिथिंबो फिसियो ओरैनो लकेल मोसौल' फिसियोना बेबायदि जारसिफोरखौबो फिसियो
जारसिखौबो फिसिनाय नुयो नोंथां
उम
औ
हाबा बै लकेल क्रस बेबायदि जार्सिखौ फिसिनांगौ दा माने अस्ट्रेलियान बदनि जारसिया माने दा बे इखोबा माने जोंनि गामि जायगाफोराव बारा फिसिनो हाया मानो होनबा बिनि थाखाय मुस्रिबो होनो गोनां जायो लाइट बो होनो गोनां जायो आरो बेबायदि बिजिफोरबो होनो गोनां जायो
औ आरो जाग्रा आदारफोरखौबो मोजाङै होनोनांगौ आरो बिदिबा
खौबो होनो गोनां जायो आरो थुखैनोबो गोनां जायो बेखायनो हायोबा बै लकेल क्रस बेबायदि जारसियाबा मोजां आरो बियो मानो होनबा जुदि बांद्राय सान्दुं गोसा नंद्रायाबा बेखौ बाहेरावबो खाजायो
औ नंगौ
आरो जानाय आदारफोरावबो बे लकेल क्रसा जारसि माने आदारफोरखौ बारा माने बासिया जोंनि जोंनि लकेल मोसौ बायदिनो माने गासै गांसोखौनो जाजोबो बियो बेखायनो हाबा गुबुनाव बेबायदि गोरा खामानि माव मावहैनायनिख्रुइ सानदुं अखा मालायनियाव मावनायनिख्रुइ मोसौफोरखौ फिसिनानैबो माने जोंनि गासै नांगौफोरखो जोङो मा सुफुंनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ अब्ला जोंहा समाबो जाना फायबाय ने
औ जाबाय नोंथां
उनाव आसा खालामबावदों बेबायदि उननि समफोराव बेबायदि मोनसे मा होनो गोनांथि आयदाफोरखौ लानानै सावरायनो मोन बावो होननानै बे समाव दे हाम गोजोननाय थाबाय दे दे नमस्कार